नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ थार
औ दा आं नै नोंथांजों मोनसे दा नै दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे रायजलायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ औ औ थारैनो दं।
औ बा आङो रायज्लायनो आं एसे सुंद'यैबाबो रायजलायलांनोसै
औ औ औ
औ नैबे जोंनि माइ आबाद मावनाय होनोब्ला बे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना मावबाय थानाय मोनसे दोरोङारि आबाद। जायखौ जों माइ आबाद होननाय जायो बेयो माने गिबियावनो बे आबादखौ मावनोबा जोङो बोथोर नायनानै मावनांगौ जायो बे आबाद मावनायनि बोथोरा जाहैबाय दैज्लां बोथोर जायावनोखि अखा हायो माने बे आबादखौ मावनायाव माने गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो आरो।
औ औ
दा आङो आबाद मावनायाव माबोरै माइखौ आबाद मावनाय जायो बेनि थाखाय मा मा नांगौ मा मा खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायलांनोसै ।
उम उम
गिबियावनो जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो जोलै एबा बिनि सिटनि सोमोन्दैनो माने मिथिनांगौ जायोबा नांगौ जायो जोंनो । जोलै नांगौ जायो जोलै बिन बिनि उनाव जोंनो मा नांगौ जायो लांदां गुवार फोथारनांगौ जायो माइने । फोथारथिलि जाय जेराव जों माइखौ गायगोन ।
औ
गिबियावनो जोंहा बे जोलै जायबा माइनि जोलै बेबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय जेरै सापर आयजम बङ माइ बिदिनो ।
औ
नोंथाङा मा माइखौ गायगोन बे नोंनि नोंनि सायाव सोनारो आरो ना ।
औ औ
जोङो बे बे माइनि जोलै बा माइलि
औ
जों बेखौ माने गिबियावनो दैयाव सोमनानै लानांगौ जायो आरोना ।
औ औ औ
फाथोनि बस्थाफ्राव बा थौफ्राव जोङो सोननानै माने बिदिनो फुख्रिफ्राव बा दैमा फ्राव बा बबेबा न'नि दैफ्राव माने सोमनानै दोननांगौ जायो आरो ना ।
औ औ
सोममा दोननानै जोङो बेखौ मा खालामनांगौ ओरैनो साननै बा सानथाम मायने दोननांगौ जायो आरोना दैयाव । बेनि उनाव जों बेखौ मा खालामनांगौ बोखांना लाबोनांगौ आरोना ।
औ औ
बोखांना लाबोनानै जों मा खालामनांगौ बेखौ न'नि खामसालि एबा बारान्दाफोराव जोङो फेनलानानै फुवारना दोननानै थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननांगौ आरो ना बेखौ माने गाजा बेरनो थाखाय बिदिनो हगारना दोननांगौ खोबना दोननानै एसे एसे गाजा बेरनो थाखाय जाय टाइमाव जोङो जाय समाव जोङो बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय थागोन बेजों लोगोसेनो मा जायो बेरा फारसेथिनो जोङो खोथिया थिलि बा खोथिया बारि जों बेखौ माने हालेवनानै लानांगौ सिगाङावनो माने नोंनि गोसो माने दानि जुगावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय गोदोनि दिनावथ' नांगोल मोसौजोंनो हालौवोमोन थारमाने ट्रेक्टरजों हालौबा नांगोलजों हालौवो नोंनि खोथा बेखौ माने जेखिजाया हालौवनानै ला ग्रोनांगौ आरोना दुफु दुफु माने मिस मिस बिनि उनाव मा खालामनांगौ बै खोथिया जायबा खोथियानि बेगर बा जोलै बेयो एसे गाजा बेरखां बाय नालाय जोंनिया
औ
बे गाजा बेरनाय खोथियाखौ माने बे खोथिया थिलि जायो जों जेराव हालेवदोंमोन आरो ना बेयाव जोङो माने सिरिबाङै फोना होनांगौ आरो ना बे माइ बेगर बा जोलैखौ जों माने जाथे बियो बांद्राय थब्राब्राबो जाया बांद्राय गेसेंबो जाया माने सिरिबाङै फोनानै जोङो बेखौ माने फोनानै जोङो माबानानै दोननांगौ माने बेनि उनाव जोङो बेयाव मा खासे बे खोथिया गायनायनि उनाव जोङो माखासे ओरैनो फिसा फिसौ माने जोथोननि खोथा थायो आरोना माने जोथोन बा रैखाथि होनाय जों मानो होनबा जों बेयाव मा माखासे दाउफोर बिदिनो दाउथुफोर माफोर बिदिनो फारौफोर फैयो नालाय
औ
जों बेखौ माने सामफ्रामबो एसे एसे नायफैबाय थानांगौ आरो मोसौ मोसाया गाग्लियो बेनि थाखाय बेराफोर होनांगौ बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ माने बे खोथिया देरनायखौ नेबाय थागोन आरोना माने खोथिया देरनाया लोगो लोगो जों मा खोथिया जेब्ला सोमखोर गोथां जाबोबाय बे आखाइआव हमजानाय जाबाय बा जेब्ला फुजानाय जाबाय
अ
अब्ला जों मा खामनांगोन बे फुजानाय जानायनि सिगां सिगां नायखांनानै जोङो बे आरो बे गुवार फोथार थिलिखौ जोङो खनसेबाव आरो हालेवनानै लागोन माने हालौना लानांगौ जायो जोंहा होम्बाथाय मा खामनांगोन बेखौबो दुफु दुफु हालेवनानै बेयाव नांगौ बि बांनि दैखौ जोङो लाखिनो थाखाय आलि खोनाय जायो आरोना, बेखौ जोङो आलि खोना लाखिनानै बिबांखौ माने समानथियै लाखिगोन आरो ना। बेनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ माने फुगोन बा खामला होनानै सुबुंफोरा माने फुनानै गायस्लायनानै माने बै जिखिनि जों हालेवबायना बेयाव जोङो बे माबाखौ खोथियाखौ माने गाय गोन आरोना, गायस्लायनायखौबो जोङो बिदि माबोरै गायस्लायगोन बेखौबो जोङो सिरिबाङै गायगोन आरो ना माइ खौ माने सिरिबाङै सि सिरिबाङै गायगोन माने जाहाथे बियो बांद्राय रोजाबो जाया बांद्राय गेसेंबो जाया बेनि थाखाय बेयावबो समानै एखे रोखो खोमनि आदबानो सोलियो बेयाव माने ग्रोब ग्रोब ग्रोब बांद्राय गेसेंबो नोङा रोजाबो नोङा, जाहाथे बे माइआ देरनानै माने गसा बारायनायाव गावजों गाव सिथाबलायनानै जाहाथे खस्थ' मोना। बेनि थाखाय जोङो माइखौ सिरिबाङै गायनाय जायो आरो ना। बिनि उनाव जेब्ला गाय खांगोन माइखौ बिनि उनाव जोङो बेयाव आरो माखासे जोथोननि खोथा फैलायबाय आरो जों बेखौ जोथोन लानांगौ जायो जोथोन लानांगौ माने जोङो बेयाव बेरा होनांगौ जायो मुस्रि मुस्रिनि बा औवानि बेरा मानो होनबा बेयाव मोसौ मोसाया हाबनायनि गोबां चान्स थायो बा माबा थायो माने मोसौ मोसाया जालाङो गाग्लिलांगो होमबा जोंनि माइ आबादा खहा जानो नागिरो जों बेनि थाखाय रैखाथि होनांगौ जायो आरो रैखाथि होनोबा जोङो मा मा जायो, बे माइयाव माने माखासे नाङि हाग्राफोर रज'देरो आरोना बे नाङि हाग्रा रज'देरनायखौ जोङो गेजेर गेजेर जोङो हाग्राखौ दांबाय था थानांगोन बा फुनानै गारनांगोन बा हाग्रा थैनायनि मुलिफोरखौ जोङो सारनानै होनांगोन आरो। ओरैबायदि मुलिखौ सारनांगोन जाहाथे जोंनि हायाबो गाज्रि जाया। जोंनि माइआबो गाज्रि जाया माने, खहा गोनां जाया माने, बिदि जोङो खालामनांगोन बेबायदि जोथोन लाबाय थानांगोन आरो ना माइखौ, एम्फौ जायैनि माने बा मानिबा बिदिनो जोङो जोथोन लाबाय थानांगोन बिनि उनाव जों मा खामनांगोन बे माइखौ जोङो मास मोनबा बा दान बा ब्रै दाननि उनाव माने बे माइआ माने हाजानायसिम जायो आरो। माने नों नोंथाङा बा दाननि उनाव माइखौ हानो हायो आरोना हानानै नोंथाङा बेखौ आथिखालनि मुगायावथ' गोबां रोखोमनि हाग्रा मेचिन बिदिनो ओंखारबाय माइखौ हाखानानै बे जायगायावनो दुब्लियावनो मारा होनोबो हाखायो बेनिफ्राय बै टेक्टरजों रोगाना लाबोयो। नाथाय गोदोनि दिनाव मानसियानो खासिजों हानानै न' न'खराव लाबोनानै मोसौ मोसाजोंसो मारा होयोमोन नालाय नाथाय आथिखालावथ' थ' गोबां गोनोखोआरि मुगा नालाय गोदान गोदान मेचिनफोर फैबाय बिदिजों जायखिया जोङो हाना लाबो। नानै न'खराव लाबोयो न'खराव लाबोनानै जोङो मा खालामो बे भायखौ जोङो डाइरेक्टहाय माने जोङो सौनो हाया बे माइखौ माने माइआ एसे गिसि गिसि दब जायो नालाय बे माइखौ जों मा खालामो माने फोरानस्रोनानै मिलाव सहैयो आरोना, गोदोनि दिनाव मिल गैयाबा दिंखि बिदिनो अनेक अनेक माने गोदो सौवोमोन दा बिदिनो मिलफोराव सौनानै माइरं मोननाय जायो जों माने जानाय जाय माइखौ जों आबाद मावनानै जानाय। माइरंसिम जोङो लाबोनाय जायोबा माइ आबादखौ जोङो बिदि खालामनानै माइरंखौ जोङो मोनजायोबा जानो हायो आरोना। बेनिफ्राय बेखिनियानोमोन बेज
औ दानि जुगावथ' नोंथां। जो जबोद माइ माइ आबाद गावनायावबो जोबोद सुबिदा ओ गोनोख खोआरि मुगानि नालाय नोंथां बेबायदिनो थिग गोबोर जोबोर सुबिदा। कसखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरै बैगानिक जेरै। साइन्स एबा बैगियानिकफोरा जेरै गायनो थाखाय मिचिं जेरै टेक्टर मेसि गायग्रा मेचिनबो बरनबाय। थिग बेबायदिनो हाग्राबो बरनबाय उम नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो माइखौ नाग्राबो दिहुनबाय। उम जेरै माइखो हाख खांनानै गोदो जोंङो जोंनि आबै आबौमोना जेरै माइखौ हाखांनानै एबा बा। बारख उम ओ जेरै मज उसाव ओ माबा जेरै बानना लाबोमोन हाखांनानै मोथि खानानै। जेनो जेरै हुलाबारि जायगबो गुलाबारिनि बिनो। बानना लाबोमोन नंङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो। दानि ओ बानना लाबोनानै जेरै आब आबौमोना जेरै मोसौ हालुवा एबा मोसौदो ओ जेरै मारान नानाय जोयोमोन नङा होमबा नोंथां थि बेबायदिनो जेरै सानसे नङा साननै नङा आबौमोना मारा होयोमोन नाथाय दानि जुगावथ' एक घन्टा बा दुइ घन्थानि खा खामानियावनो सो गासैबो मिसिनजोंनो माराखो हो खेबसेनो होखाजोबनो हायो नङा होमबा नों थां थिग बेबायदिनो। थिग बेबायदिनो आथिखालनि जुगाव गोबां मेचिं एबा जन्थ्रनाफोरखौ दिहुनना‌ नैे एसे सहस उम जाबाय आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो। जेरै माइखो हाखांनानै एबा जों जानो जेरै उम जानोसै स समाव जेरै जों मिलाव लांनाङामोन नोंथां हबा। थिग बे बेबायदिनो आथिखालनि जुगावथ' जेरै न' न'बो सौना फायग्रा मिचिं खारबावबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ।
गोबा ओंं गोबां माइ एबा माइ आबादनो खालामनो खामनो थाखाय ए से सुबिदा आगजु दिहुननाय जाबाय आरोना नोंथां। जेरै खोथिया फोनायनि समावबो जेरै ज जोङो ओ हालेवनो थाखाय टेक्टर नांगौ थिग बेबायदिनो खोथियाखौबो जो जेरै गो आबादारि एबा जेरै आदा आबादारिफोरनि गोसोआव फैनानै एबा मोनदांनो हानाय दिहुन जेरै दानि दानिजुगाव। जेरै खोब खोथिया फोबोला खोथियाखौ हालेवखांनानै जेरै खोथियानि जो जा हालेवनाय बे सायाव प्लास्टिक बनानै बेनि सायाव हाखौ एसे एसे। ओ हाब्रुखौ खोबदेरनानै बेनि सायाव माइलिखौ जों जा माइलि बुङो। बे माइलिखौ होनााबा जेरै जोङो मेसिंङाव गायनो थाखाय बे खोथियाखौ। ओ जेरै प्लास्टिखो बो बख ख'ना हाबा जो ओ जोङो फुनांगौ दरखार गैया आरोना नोंथां। मिसिंदोनो मिसिंआव गांलाब। गांलाब होबा उम बे मिेसिंङाव उम सोनानै जेरै माइखौ। गायनो हायो आरो ना मि मिचिंङा नोंथां बेनि थाखाय बेबायदिबो खुबिदा दहुननायखौ नुनो मोनो मोनो आरोोना नोंथां थिग बेबायदिनो नोंसोरनि ओन सोलफोरावबो बेबायदि मिचिंङाथ' ओंखारबाय जानो हागौना नोंथां।
औ नोंथाङा जोंनि जायगायावबो बुहुद ओंखारबाय औ।
औ औ गोदो औ गोदोनि जुग। गाव जोंनि आबै आबौमोनानो ओ अखानायनायसै फुंसै सै। सोरांसैसै बेबायदिनो थि सोरांसैबानो हालुवा एबा मोसौ हालुवाखौ है है मै मै होननानै हाल हेवोमोन नङा होमबा नोंथां। थिग बेबायदिनो आबै आबौमोनाबो सावरि जालायमोन बा जोंनि लाइमोन सिख्लाफोराबो बा आबैमोनाबो गुबुन आोंनि न'खराव गुबुन सावरि जालायोम बा बिसिोरनि न'आवबो सावरि जाहोोमोन जोंनि न'आवबो सावरि जायोमोन नङा होमबा नोंथां थि बेबायदिनो दानि जुगाव थ' बिदि बांसिनानो सावरिखौो जानो मोननाय मोना नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आथिखालनि जुगाव रांखावरिनि खमावबा रांखावरिनि आंखाल आथिखालाव बांसिनानो सावरि जानायखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां हाजिरा एबा जों जेरै थटिका थाङो बेबायदि थांनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ।
औ। दाथ' जोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंथांदों आबादनि सायाव एसे रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां आरो आं मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनि खुगानिफ्राय ओमफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
मावनायनि सोमोन्दै फोरमायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे होमबा नोंथांना बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै ना।
औ।
दे।